हेलौ नोंथां। अ नोंथां।
हेलौ
अ नोंथां खोनादों।
मा खालामगासिनो?
दं नोंथां ज'नानै।
नोंथांनाव आङो मोननैसो कुइसन सोंनि नोंथां?
उम दे सोंनो हागोनदे नोंथां।
ओ जेरै जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा मुनांखा फिलिम होननानै बुङो ब्ला माबे फिलिमखौ बुंनाय जायो नोंथां?
मुंदांखा मुंदांखा माने आलायआरनखौ बुंनाय जायो आरो नोंथां।
औ बर'नि मुंदांखा ओ फिलिमानो जाबाय आलायआरन बेयो आलायआरन थेयाटार थेराटारबो दङ'।
उम।
बर'नि मुंदांखा रायजो।
औ नोंथां औ।
ओमफाय आङो नोंथांनाव मोननैसो कुइसन सोंनि।
औ।
जेरै खोनासं उम। ओ बुहुमा ओ गाव माने बुहुमा गिदिंनायाव बेस सेबां सम नांगौ जायो माने जोंनि बुहुमा सोरगिदिं गिदिंनायाव बेसेबां सम नांगौ जायो नोंथां?
औ माने बुहुमा गिदिङोना बेखौ गिदिंनायाव बेसेबां सम बेसेबां स घन्टा बेफोरखौ नांगौ जायो।
औ हागोन नोंथां उम। तेस धन्टा फिफटि सिकतिफर बेसांबामोनलै नोंथां।
औ अ। नोंथाङा हायाबा आं बुंनानै होनिसे।
बुं नोंथां।
जोंनि बु बुहुमाव जोंनि बुहुमा गिदिं गिदिं खननो थाखाय जोंनो नांगौ जायो नैजिताम घन्टा बाजिद' मिनिट। फर पयेन्ट नौ सेकेन्ड।
औ औ।
बे हिदिखौ नांगौ जायो जोंनि बुहुमा गिदिंनो थाखाय।
औ।
बेनिफाय नोंथांनाव आङो सोंबावनिसै
जोंनि मादाव बयनिख्रुइ गुदुंसिन ग्रह'वा ग्रह'नि नामखौ खोन्थानो हागोनना नोंथाङा?
खोन्था हरनो
बयनिख्रुइ गुदुंसिन ग्रह'वा। दा मामोन।
इ जाबाय सुक्र नोंथां।
औ नोंथां सुक्र गह' ग्रह'
ओम
ओमफाय जोंनि बुहुमनां अक्षिय' हांखो इन्टाररेस नेल देडलाइना माब्ला जादों नोंथां?
उम
फोरमायनो हागोनना नोंथाङा?
बिनोबाय बियो एकस्ट्र'आसि दिग्रि घण्टा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
उम
ओमफ्राय थांनाव आङो सोंबावनिसै ओमफाय ग्रह' हानजाफोरा गावनि सोरगिदिं आस्थामावहाय बबे ग्रह'नि नो गावनि स
साननि
हानजाफोरा गावनि सोरगिदिं आस औ नोंथां माने माबे ग्रहआ
उम
जेरै ओ ग्रहफोरनि मुं दं नालाय ओ सनि सुक्र मंग गल ओमफाय सनि बृहस्पति इउरेनास सनि नेप्स सुन मंगल ओ सनि सुक क्र ओ नेपसुन बेफोरबायदि बायदिसिना दङ बेफोरनि मादाव नोंथा थाङा बबे मोनसेखौ ओ नंगौ सानदों?
उम नोंथां आं माबाखौ होननासो सानो सनि
अ नों सनियानो सनि बृहस्पति इउरेनास बे बे आरो। जोंनि ओ जोंनि सान खौरां मिरुवा मानो नोंथां?
जेरै जोंना बुहुम दं। सान दं राज राजा लामा ओमफ्राय बायदिसिना बेफोरोखम बायदिसिना दं आरोना। बार दै हा बि बेफोरनि जिखुनो जाया मोनसेया जागोन आरो। बेयो मा नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
बिगा सान नामा नोंथां?
औ नोंथां सानानो जोंनो सानखौ नांगौ जायो जोंनो।
औ औ।
नोंथांनाव आङो सोंनि सों नि बुहुमनि गुदुंसिन बाला हामाया मबे जायगायाव दं नोंथां? बेखौथ' जोङो बिजाबफोराव मोन मोनबाय थाखायो। ओ कुइसन कुइस स आं बेफोरबायदि सिगांआवनो सोङो बेखौनो आं नोंथांखौ सोंबाय। माने बुहुमनि गुदुं गुदुंसि सिन बाला हामा जायगाया बबाव? बबेयाव दं नोंथां?
माबायाव दं नोंथां बे साहारा।
औ नोंथां नंगौ बेयो ओ सा साहारायाव दङ।
औ।
बेनिफ्राय जोंनि ओ बयनिख्रुइ देरसिन ग्रहनि मुङा मामोन नोंथां?
सों
ओ बायदिसिना रोखोमनि थायो बेफोरो जेरै सुक्र' प्लद मंगल बृहसपति बुट बेफोर बायदि बायदिसिना रोखोमनि ग्रह' थायो बेफ बेफोरनि मादाव माबेया मोन मोनसे
मोनलाय खनसे
मा होनदों नोंथां
कुइसनखौलै नोंथां कुइसनखौ मोनसे फोरमायबा फोर नायनो नाजाबावगोन उम
देरसिन बुहुमनि देरसिन ग्रह'
बुहुमनि देरसिन
औ नोंथां।
आ
बुहुमनि देरसिन ग्रहनि मुं नोंथां
उम
नोंथाङा
हानाय नंङालै नोंथां आं इखौ। बावबाय आं इखौ।
अ बिराज बिराजपटि नोंथां।
उम।
जोंनि बुहुमनि बयनिख्रुइ देरसि ग्रहनि मुङा बेरासपटि।
बेरासपटि औ।
ओमफ्राय जोंनि आसामाव आसामनि आ आसामनि ओ बुरलुंबुथुर दैमाखौथ' नोंथाङा मिथिगौ?
आसामनि
औ नोंथां बुरलुंबुथुर दैमाखौथ' नोंथाङा नुबायबो जानो हागौ। औ बै जोंनि आसामनि बुर्लुंबुथुर ओ दैमा दैमानि सायाव माने बेसेबां दालां दं नोंथां?
उम बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव उम मायबा नोंथां
सायाव
अ अ।
ओमफाय आं नोंथांनाव सोंबावनि सांबावनोसै
औ
रेड कार्ड रेड कार्ड होनोब्लाथ' नोंथां?
रेड कार्ड
औ नोंथाङाथ' मिथिखायो रेड कार्डखौ?
रेड कार्ड माने नोंथां आं मानिबार खाराइमाव हमजायो बुजियाखै?
जेरै फुटफुटबल फुटबल गेलेनायाव रेड
औ औ औ औ बेनिफ्राय दाय ओ
माने आं नोंथांनाव सोंनो नागिरदों दि रेड कार्डया बबे गेलेनायजों सोमोन्दो दं नोंथां?
रेड कार्डया?
औ नोंथां बबे खेला गेलेनायजों सोमोन्दोै दं बे रेड कार्डया?
फुटबल नोंथां।
अ नंगौ नोंथां राइट। बिनिफ्राय र रबास काप कापा बबे बबे बबेजों लोब्बा दं नोंथां?
खाटा
र रबारस काप माने जेरै ओ खेला गेलेनाय बायदिसिना बेबायदि खेला गेलेनाय आरो जेरै ओ फुटबल, हकि, क्रिकेट ओ बक्सिं बेफोरबायदि बायदिसिना खेलाया गेलेनायाव बाहायो बेखौ।
रबास कापखौ न'?
औ नोंथां माबे खेलायाव मा बे बाहायजेदोंमोन आरो बेखौ?
ओ फुटबलाव नङा नोंथां।
औ नोंथां नंगौ राइट
औ
बेनिफ्राय जोंनि भारतनिनो से कुइसन सोंनो दा नोंथांनाव?
उम
ओ जोंनि भारतरत्न बान्था खौथ' नोंथाङाबो खोनाबाय जानो हागौ।
औ।
ओ जोंनि भार रत्न बान्थाखौ माबे सनाव होनाय जादोंमोन नोंथां?
उम जोंनो
औ नोंथां भारत रत्न बान्थाखौ माबे सनाव होनाय जादोंमोन माने
नोंथाङा मिथियोना मिथिया? अ आं बुंनिसि बे जिगुजौ बाजिब्रै मायथायाइयावमोन नोंथां।
औ।
नोंथांनाव आङो सोंनो आखायाव लाबावदों
औ।
ओ